हेलौ खोनादोंना नों औ
औ खोनादों नोंथां औ औ खुलुमबाय नोंथां आ नोंथां जोंनिखे अखा हाबाय दङ नोंथाङा आंनि रायज्लायनायखौ खोनादोंना?
औ एसे ओ औ एसे खम खोनादों।
अखानि सावन खोनादों नामा?
औ खोनादों एसे औ खोनादों खोनादों एसे औ
दा आंनि रायज्लायनायखौ ओ मोजाङै खोनादोंना खोनायाखै?
ओ एसे नांथा नांथि जादों बारा मोजां खोनायाखै
नंग आ दालाय खोनादोंना?
खोनाबाय दे नोंथां
खोनाबाय
औ खोनाबाय
खोबायना अ अ अ बिदिब्ला ओ जोङो औ नोंथांजों आङो दान्दिसे सम रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
अ बिद बिदिब्ला जोङो मोनसे अ अ जोङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनोसै बिदिब्ला जोंनि बरनि दोरोङारि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे एसे सावरायनोसै आरो नङा बिदि बिदिब्ला नोंथांना मा होनो- ओ जोङो ओ जेनबा दखना जि आरनाइ गामसा बेफोरबायदि दायो नङा होमबाना दा अब्ला जोङो बेखौ गोदोस समाव जोंङो आ आगर बा जोङो दखनानि आगर बा फास्रा बा फालिनि आगर ना आगर जिफोर जोङो बा दखनाफोरखौ जोङो गोदो समाव माबोरै दायोमोन आरो दा मा दायो औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां दानाय लुनायनि ओ हाबाफारि
औ औ दे बिदिब्ला बुंनाय
औ ओ दानाय लुनायनि औ ओ दानाय लुनायनि सिगां गुबुन गुबुन थाखोआरि हाबा मावनो गोनां जायोमोन गोदो ओ गिबियावनो जोंना दैमा फां दैमा बिफांनि गाब बायनानै ओ जोंना खुन्दुंआव गाब फोननानै लायोमोन। खो खोनादोंना नोंथां? औ
दे बुंबाय था खोनादों
औ ओ बे ओ खुन्दुं एबा सुंथाफोरखौनो साखा फाखा खालामनानै ओ जोंना दानाय जायोमोन ओमफ्राय जोंना बेयावनो ओ आगरफोरनि गोबां महर होनानै दायोमोन गोदोनि आइजोफोरा
औ
ओ बिदिनो जोंना गोबां आगर आगरफोरबो एरोमोन बेयाव जोंङो दखनाफोराव जेरै फारौ मेगन दिंखिया दिंखिया दिंखिया बिजौ आ थाइगिर बिबार बिदिनो गोबां आगर
औ नंगौ
ओमफ्राय
औ औ
ओ आइजो गावसोर गाननो थाखाय दखना आरो फास्रा ओ दायोमोन ओमफ्राय हौवासाफोरनि थाखाय दायोमोन
औ औ
औ नोंथाङाबो एसे मिथिगौ फोरमायना होदो
ओ ओ जागोन ओ बिदिब्ला ओ नोंथाङा जेरै बुङो बेफोरबायदिनो गोदो समाव जोङो दखनाफोरखौ ओरै दखनाबा जायखिजाया गामसा बा फालिना फास्रा बेफोरबायदिखौ जोंनि ओ गोदो बर' आइजो माहारिफोरानो बेखौ दायोमोन ना गोदो समाव जोंनि बर'नि आइजो माहारिफोरा जोबोद गोख्रों गोरों गोरामोन आरोना जुदि लेखा फरायाव ओ जेबो रोङाब्लाबो दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखाम मोन आरो औ नंगौ औ दानाय औ औ दानाय लुनायफोराव जोंनि बर'आइजोफोरखौ रावबो फेजेननो हायामोन सासे बर' आइजोआ जि गावनि मोनदांथिदि गावनि सानस्रिथि साननाय हनाय बे खौ गावनि गोसोजोंनो आगर मोनसे आगरखौ एरखावनो हायोमोन आरो जेरैहाय औ जेरै मिथिंगानि नुथायनाय बा अख्रां सायाव दाव बिरलांनाय औ बायदिसिना ओ हाग्रा बिलाइ बेफोरबायदिनि ओ आगरफोरखौ आगर एरखांनानै महर होनो हागौ। हायोमोन आरो मानो होनब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो समनिफ्रायनो ओ मिथिंगाखौ मोजां मोजां मोनग्रा। औ मोनसे हारि होननानै ओ जोङो सिनायथि मोननाय नङा होमबा नोंथां आं बिदिनो बर' नि गाननाय जोमनाय औ बर‌' नि गाननाय जोमनाय सि जोमफोरनि गाबानो बेनि रोखा रोखा नेरसोनथिखौ दिन्थियो आरो। मिथिंगानि ना मिथिंगानि जेरैहाय गोमो गोजाना बाथगां बायदि गाब नि सिफोराव नङा होमबा बर'फोरा माखासे समायना रमायना आगरखौ दिखांनानै बा औ आगर एरनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय। नङा होमबा नोंथां बे लेखायैनो ओ बे औ बे ले खानो दासिमबो जोंनि बर हारियाव बा जोंनि बर समाजाव दासिमबो बर आइजोफोरा दानाय-लुनायाव दाबो गेजेन नङा आरो जेनन्नानै थायाखै दासिमबो ओ बर नखरफोराव जोङो जि दानायफोरखौ जोङो नुनो मोना
औ नुनो मोनो नाथाय ओ गोदोनिसाय दा ओ गोबां खम मानो जि दायो आरो ना बर आइजो
औ औ औ नंगौ औ नंगौ ओ नंगौ दानिया एसे आथिखाल मुगायाव एसे सोलायनाय सोलायनाय नुदों जोङो मानो होनबा दावालु दावगालु मु गा मा होनो दानि जुगाव ओ जोंहा ओ मिसिनारिनि जुग कम्पिउटारनि जोब नङाहोमबा बेनिखायनो दानिया जोंङो आखाइजों बांद्राय दानो नागिरला जोङो बांसिन जोङो मिसिन फोर जों दायो जिफोर खौ दखना होन आरनानायखौनो होन गामसा खौनो होन गासिबो जों मेसिनजों दानाय जायो मानो होनोबा जोंखौ समानो थिनबाय ओ गो दानिया समनि जोबोद आखाल जायो नंङा होनोमबा नों
औ ओमफ्राय ओ औ ओ दा दानि बर' आइजोफोरा गोदोथ' जों नायनानैनो एबा ओ साननानैनो आगरफोरखौ ओ एरनो हायोमोन नाथाय आथिखालावथ' बर' आइजो आगरखौ ओ मायाबा जोंनि लेखा बिलाइयाव दानाय लुनायनि माने फारि फारि आगरफोरखौ बानायग्रोना लानानैसो दायो
औ नंगौ नंगौ ओ गोदो समाव ओ गोदो समाव ओ गोदोनि जि जोंनि दानाय लुनाय जे रोंखा राखा आइजो माहारि बिसोरो जोंनो आगर खौ माबायदि दानांगौ माबायदि बानायनांगौ बेखौ जोंनो ओ रोखा रोखायै लेखा बिलाइफोराव जोङो लिरनानै गालांबाय दाना बेनिफ्रायनो जोङो बे फोरखौनो नायनानै जोङो दानिया आग आगरफोरखौ एरखांनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो आरो दानि जुगाव जोङो गुबुना गरफोरखौ जोङो नुनो मोना गोदो गोदाय जि समाव बि आगर सोरजिनानै गालांदोंमोन। बे आगरफोरखौनो जोङो दासिमबो ओ ओ औ बे आगरखौनो जों दासिमबो ओ ओ नुनो मोनो आरो आरो बे आगरखौनो जों एरनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ आरो ओ जोंना
जो आगर बेफोरबायदि इ खासि आगर ना बेफोरबायदि माखासे आगरफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ गोदोथ' आरो ओ जोंना बर' आइजोफोरा दावहायाव थांनो नागिरबा ओ आ-आरनाइखौ औ हरसे सेयावनो दानानै दिहुननो हायोमोन। नाथाय आथिखालावथ बिदि जाला।
औ नंगौ जाला आस गोदो समाव जोंहा मोनस मोनसे फोथायनाय दङमोन जोंनि बर' समाजाव जदि गांसे आर आरनाय ओ हरसेयावनो जुदि दानानै दिहुनो हायोब्ला आरो बेखौ दावहायाव गाननो ओ लां गानोब्ला ना गानो हरोब्ला अ अब्लानिया जोनिया जि औ जि बिर जोहोलाव बि सोरो माने दावहायाव देरहानो हायोमोन होननानै देरहासार जानो हायो होननानै जोंहा फोथायनाय दङमोन आरो गोदोनि समाव औ ओ गोदोनि जों आरो आथिख सिगांनिजों एसे ओ जोंहा गोबां सोलायबाय बेखायनो ओ दायो जोंहा ओ मेसिनजों जोङो बांसिन दानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। आ-आ थेवब्लाबो जों दा आथ थिखालावबो जोङो गामि गामिफोराव खायसे नखरफोराव जोङो दासिमबो ओ सि दानायफोरखौ नुनो मोनो औ आखायजों दानायखौ नुनो मोनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहाबो औ जोंहाबो जों हानिबो आइआ ओ दासिमबो ओ जि दायो थादखालजों आखाइजों दायो जि गामसा दख'ना बायदिसिना औ आगर बो एरनो हायो औ नोंगौ औ नोंगौ गामि ओनसोल गामि ओनसोलफोराव जों बांसि नुनो मोनो आरो
औ ओ आरो जोंना बे दानाय लुनायाव बाहायनाय गोबां आइजें फोर दोङो
औ नोंगौ
औ ओ बिनिनो जोंना साला गोबा-गोनांथार
औ नोंगौ नोंगौ
सालखौ मिथियोना नोंथां?
औ नोंगौ मिथि गौ
ओ सोर खि ओमफ्राय जथर
जथर औ
औ बिदिनो गोबां रोखोमनि दोङो औ फिन औ
जायो आरो नङा होमबा?
औ आरो माखु
औ माखु नोंगौ औ नंगौ गिबियावनो जोङो जि दानो गोनांबा जोङो खुशदुंनि गोनांथि जायो नङा होमबा? बैफोर खुन्दुंफोरखौ जोङो ओ बाजार हाथाय बाजारफोरनि सायाव बेनो बे जोङो खुनदुंखौ बरियासे मोजांङैनो सोंग्रोनानै लाबाय ना सोंनानै जोङो ब मोजाङैहाय ओ सोंखांनानै जोङो ओ मा होनोन मोनसे जोंहा मा थायो बेवहाय रासो होनाय थायो नङा होमबाना
औग्रासोआव सोयो औ बिदिनो सो फुं आरो बिदिनो जोंना हिसान दानायाव सोंनायाव ओ गोबां माने बालेब होननायबो औवानि औवाजों बानायनाय बेखौ नांगौ जायो
औ नंगौ माखासे जोङो गोनांथि जगरफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो होनबा खुन्थानिफ्राय लानानै बा गन स्रिनिफ्राय लानानै ना गननिफ्राय लानानै खुन्थि बानायनायनिफ्राय लानानै गासिबो जों औवानिफ्रायनो बानाय जेबो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां ओमफाय ओ जोंना ओ आथिखालावथ सब ओ जोंना खुन्दुंफोरखौ हाथाइनिफ्राय लाबोनाय जायो नाथाय गोदोथ इन्दि लुनानैसो ओ खुन्दुंखौ बा नायोमोन ओमफ्राय गाबखौथ जोंङो मिथिंगानिफ्रायसो होयोम मोन
औ नंगौ जोंहा इन्डि एम म्फौ दोङोमोन जोंहा मोनसे ना? इन्दि एम्फौ जों जायखौ जायो नङा होमबा बे बेनि थोबनाय फिथोब फि थोब ना बेखौ जोङो बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुनोमोन आरो नंगौ
औ बेखौ रुनानै रुनानै बानायनो मोजां
औ थारैनो गोदो समनि जि दानाय लुनाय बेफोर जोबोर सोमोनांथावमोन नङा होनोमबा नोंथां जोङो गास गासिखौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो दिहुनो ना मिथिंगानिफ्रायनो सोरजियो आरो आखाइजोंनो बानायोमोन औ थेवब्लाबो जोङो गोबां बिदिनो ओ ओ सि दानायफोरखौ नुयोमोन आरो
ओ ओ जोंहा दानाय लुनानै औ
औ नंगौ आ नोंथां औ नोंथां खोनादों जोंङो बिदि ब्ला नोंथांजों ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां बे बाथ्राफोरखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय नोंथांनिसम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
आरी नोंथां समाबोथ जाबाय ओ दोननोसै ओम औ दे
औ